औ
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो दं नोंथां
आं ओरैनो जिराय जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङालाय मा खालामबाय दङ ओरैनो
आंबो ओरैनो फ्रि दंमोन नोंथां नोंथांजों आङो मोनसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थानदोंमोन नोंथां नोंथाङा टाइम होनो हागोन नामा नोंथां? औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां दा जोङो जेरै माइ आबादखौ माबादि गायो आरो बेखौ जोङो माबायदि न'आव न' फारसे लाबोनानै जोङो जानाय जायो ओंखाम महरै बेखौ नोंथाङा एसे फोरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां माइ आबादखौ जों गायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो खोथिया नांग्रोयो। बे बे खोथियाखौ जोङो ओ न'निनो माइग्लि माइ एबा ओ हाथाय बाजार दखाननिफ्राय ओ लाबोनाय ओ माइग्लि बेखौ जोङो बायनानै लाबोयो आ बेनि उनाव जोङो दुब्लि फोथाराव ओ एसे बोरि हा नायनानै जों हालेवो आ बे हाल ओ हालिखौ एवखांनायनि उनाव जों ओ बे हाखौ मोजाङै ओ फोमोनग्रोना लायो बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोङो बे माइग्लि माइखौ ओ फैयो जों बे माइग्लि माइखौ फोनो थाखाय सान साननै ओ हाखराव हाखर फुख्रिफोराव बस्थायाव सोनानै ओ खाथुमनानै दैयाव सोमना दोनो आरो जोङो बेखौ बोखांनानै हरसे ओ न'वाव ओ हायाव ओ थास' बिलाइ एबा ओ लाइ बिलाइ खोबनानै दोनो ओ जाहाथे गाजा फेंखाया जोंनिया मोजाङै जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ बे ओ हा फोमोननाय हा फोमोननाय हायाव मोजाङै एसे रोजोबै सारनानै होनाय जायो जाहाथे जोंनिया उनाव बे खोथियाया फुनायाव मोजां जायो आरो थाब थाबनो ओ थाब थाबैनो जों बेखौ मोजाङै फुनो आरो फोजोबनो हायो ओ बे खोथियाखौ जों फुखांनानै उनावहाय जोङो बे माइखौ गायनो आखाइयाव लायो जों माइ गायनो थाखाय गिबियाव नो जोङो हाखौ एवग्रोनानै लायो जोङो हाखौ ओ गिबि खेब फार्स्टआव ओ खारायग्रोनानै लायो बेनि उनाव जोङो आरो खेबसे एबा खेबनै एवनानै जोङो हाखौ मोजाङै फोमोननानै लायो बेनि उनाव जोङो माइखौ गायनो आखायाव लायो जों माइ गायनो थाखाय गामिनिनो ओ सिख्ला एबा आइजोफोरखौ आइजोफोरनि हेल्प लायो जों ओ आइजोफोरनि ओ
गोनांथि जायो आरो नोंथां
आइजोफोरनि गोनांथि जायो ओ जायखौ ओ आइजोफोरखौ जोङो हाजिराबो लायो थिग थिखाबो लायो एबा सावरि बादालिबो ओ खायफा खायफाया फैयो दानि जुगावथ' सावरि बादारि जानाया एसे खम जाबाय नङा होनब्ला नोंथां गोदोनि दिनावहाय गासैबो सावरि बादारिखौनो जालायोमोन बे बेबादिनो जोङो आइजोफोरखौ लानानै माइखौ गायो ओ बेनि उनाव जोंनिया माइआ एसे गोजौ गोजौ जाहांबा जों बेवहाय हासार आरि उनु सारो आरो बेनि साननैसो थाबावब्ला जोंनिया कार्ति गाजा फैयो जायखौ माइनाव फुजा होननानै बुङो काति काजायाव ओ कात काति गाजायाव जोङो जे ओ खाजाजा बुरजा खौ जोङो काति मांखौआव होयो जेब्ला माइ माइआ फिथाइ लाहाङो ओ बे काति फुजायाव जोङो ओ आलारि बाथि आलारि बाथि बानायनो थाखाय जोङो थाइगिर फिथाइखौ थाइगिर फिथाइखौ लायो।
नंगौ नोंथां नंगौ
बे बे काति खाजा फुजायाव जोङो बुध नालेंखर नारें बायदि फिथाइ सामथाइ होयो। ओ ओ जोङो बे का थि गाजाखौ जा गायनाय हा माइ गायनाय हा बेयाव जोङो गन गंसे लांनानै बेवहाय बैसां महरै बे गनखौ बाहायो बेनि उनाव जोङो लाइ जु लाइयाव बे बुट गाजिखौ बुट गाजि नालेंखर आरो साथि खालाखौ लगायो आरो जोंनिया सखा जानाय एम्फौ जानाय बेफोर बेफोरनि मन्थ्र रायनानै जोङो माइ गेजेराव खुलुमहैयो जाहाथे जोंनि माइ आबादा मोजाङै मोजां जायो आरो जोङो उनाव मोजां मुलाम्फा मोनो हायो बेनि उनाव जोंनिया माइआ ओ बेनि उनावनो साननैसो ओ से ओ से मास एबा से खावसे मास थानानै जोंनिया माइआ मोनो बेनि उनाव ओ बेनि उनावनो जोङो माइआ मोनबोला बेखौ जोङो हानाय जायो। जों माइखौ हायजिर खामला लानानैबो हायो आरो गुबुन खायसेफोरा ओ ओ गारि गारि दाथ' जोंनिया मेसिं ओंखारबाय माइ हानाय। बेखौ बेजोंबो हायो जोंनिया गारिजों ओ मिसिं जों नायोब्ला जोंनिया खेबसे जाखायो बेवहाय जोङो माइखौ ओ नाखानाबो होयो।
नंगौ नों
ओ बेनि उनाव जोङो माइखौ हाखांनानै न'आव लाबोयो बेनि उनाव जोङो बे माइखौ ओ जमा खालामनानै दोनो आरो जोंनिया बे लाबोनाय माइखौ जोङो न'आव ओ ओ मोखौ हालि गुबुन सिगांनि दिनावथ' मोखौ हालि जोंनो बे माइखौ नायोमोन नाथाय दानि जुगाव जों बेखौ ओ मिसिनजों बांसिन लानायखौ नुनो मोनो। बेबादिनो जोंनिया माइ आबाद मावनाय जायो ओ नोंथाङाबो दा ओ मेसें बोथोरनि सायाव एसे फोरमायना हो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन नोंथां दा जोंनाथ' मेसें बोथोर होनबा जोङो गोबां बायदिसिना जोंना जोङो फिथाइनि सायाव नङाब्ला जोङो बायदिसिना मैगं थाइगं बेफोरबायदि जोङो आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां दा जोंनाथ' मे सें बोथोराव जोङो गुबै आबाद हिसाबै जोङो बेसर म थर सबाइ बायदिसिना खााला दालि बायदिसिनाखौ जोङो गायो आरो नोंथां। आरो आलु बायदिसिना आबादखौ गायो आरो नोंथां। बे उनावथ' जोंना गोथां मैगं थाइगं बिलाइ मैगं दं हिसाबै जोंना लाइ लाफा बायदिसिना ना जोंना जेरै फालें बायदिसिना मैगं दं आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंना जेरै दंबावो ओ बिन ओ बायदिसिना जोंना पाट केेरेला लेस्रा भिन्दि बायदिसिनाखौबो जोङो ओ मेसें बोथोराव गायो आरो ना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना जोंनि गोबां बायदिसिना जोङो जेरै थानिबो जोङो बागान बागान खालामनानै गायो। नोंथां बेनि उनाव जोङो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि बे ओनसोलाव बै मटर मटर आबादखौ जोङो माबायदि गायो होनब्ला जोङो ओ जों गिबियावनो जोङो बे दुब्लि फोथारखौ जोङो जेब्ला जोंना दुब्लि फोथारा जोंना जेबो गायालासेनो जोंना लांदां जाना थायो आरो ना। थायोना नोंथां बै लांदां जाना थानाय जायगायाव नङाब्ला जोंना माइ हाखांब्ला जोंना जेरै नारा थालाङो बै नारायावबो जोङो मटर आबादखौ गायनाय नुयो आरो नोंथां। दा जोङो नारा आबादाव माबायदि गायो होनब्ला जोङो नारा नारानि नारानि जोङो गेजेर गेजेर जोङो खदाल नङाब्ला जोङो बायदिसिना जेरै जाव फोरा खासि बायदिसिनाजों जोङो बेखौ जावनानै जोङो बेनि जोङो लारिं लारि नारानि गेजेर गेजेर जोङो बै मटर मटरनि जोङो बेगर खौ होनानै मथरनि बेगरखौ जोङो होनानै बेनि उनाव मटरनि बेगरखौ जोङो होब्ला जोङो मटरा जेब्ला रस होयो नोंथां अब्ला मटरा बै बेनि बेनि फुलिया बै नारायाव
औ औ
गोजौ जालाङो आरो नोंथां नों नंगौ नोंथां अब्ला जोंना बै बायदिसिना जोंनि जिंसि जेंलानि जोंना गोनांथिथार आरो नोंथां जोंना नारायावनो जोंना मान लानानै बे फिथा थायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना बेबायदियैनो जोंना बिबार बारनानै मथ र मटरनि फिथाइ थायो आरो दा जोंना बे नि अनगायैबो जोंना बेसर बेसर आबादखौबो जोङो बेबादि नारा थालांनाय फोरफोरखौ जोङो हानानैबो खायसेया गायो आरो नाराखौ खायसेया सावनाबो गायो आरो नोंथां
औ औ
जोङो नाराखौ सावनानै गायो अब्ला जोंना बै नारानि हांगार थालांनायफोरा जोंना हासार जायो आरो नोंथां हासार बेनि बेनि उनाव जोङो मोजाङै जोङो ट्रेक्टरजों जोङो एवनानै लाग्रोनांदों नोंथां ट्रेक्टरजों एवना लाखांनायनि उनाव जोङो बेयाव जोङो बेसर बेसरनि जोङो बेगर बेगरखौ जोङो मोजाङै जोङो थेफा बेगरफोरखौ जोङो मोजाङै दावनानै बे गोग्गो बेगरफोरखौ जोङो बेयावनो गारना होनांगोन आरो नोंथां जेब्ला जों बेयाव गारनानै फैयो अब्ला बै बेसर बिफांफोरा जोंना रज'यो जब्ला जोङो बैयाव बेयाव जोङो रासायनारि हासारफोरखौबो होनायखौ नुयो आरो जेब्ला जोंना बे रज'नानै बिबार बारो अब्लाबो जोङो बेरे फिखिरिफोरा जाहाथे बेयाव बानानै बे बिबार खौ सिरि होनो हायि बादिबो जोङो बेयाव रासायनारि हासारखौ होनायखौ नुयो आरो नोंथां बेनि उनावथ' जोंना बिबार बारनायनि उनाव जोंना जिबा जिबा जिबा दिन थानानै जोंना बै बिबारफोरनिफ्राय जोंना फिथाइ थायनायखौ जों नुयो आरो नोंथां जेब्ला जोंना फिथाइ थायो अब्ला जों आ फिथाइ जाखांब्ला जोंना ज बै फिथाइफोरा जोंना रानलाङो राननानै जों मोनलाङो आरो नोंथां जेब्ला फिथाइफोरा मोनलाङो अब्ला जोङो बै फिथाइफोरखौ मोजाङै जोङो लाखिनांगौ जाहा- थे बैयो बायस्रानानै जोंना सिरिया बेनि थाखायनो जों बेखौ मोजाङै फुनांगौ आरो नोंथां जाहाथे जोङो लासै लासै फुनानै जोङो खायसे जायगायाव जोङो जमा दोननांगौ आरो जमा दोनख्लाबाजों जमा दोनखांबा जोङो बेखौ जोङो बायदिसिना जों नाग्राफोर जेरै ट्रेक्टरजोंबो जों नानाय आरो नोंथां मो बस्थुजोंबो नानाय हायो नङाब्ला जों आइजें फोरजोंबो बाहाय बाहाय नानो हायो आरो नोंथां बेबायदि जोङो बेसरखौ नानानै न' फारसे लाना फैनानै जोङो बेखौ बस्था नङाब्ला जोङो मनाफोराव जों सोना दोननानै जोङो थाव फेरेटग्रा जोङो जायगायाव लाना थांनानै थावखौ जोङो फेरेदनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना गोबां बायदिसिना जोंनिया दंबावो आबाद औ होनबा नोंथां जोंना रायलायनाय टाइमावबो थौबायमोन नोंथां औ होनोमबा नोंथांजों रायज्लायना गोजोन नाय
औ औ गोजोन्थों नोंथां